औ खुलुमबाय।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा दासान्दि माबोरै दङ।
औ नोंथां आं एसे जिरायनानै दं नोंथां।
औ। आं नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां एसे सम होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ। आयदायानो जाबाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोर आर ना। जेरैहाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोबाथ'। अनला खारै सबायाइ नारजि बेफोरनो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ नोंथाङा माबे मोनसेखौहाय जानानै बांसिन मोजां मोनो।
औ नोंथां आंथ' बर' हारिनि दोरोङारिजों। जों गोदोनिफ्राय जाबोनाय जोङो गासैबो ओंख्रिखौनो मोजां मोनो आरो नोंथां दा। आङो बांसिन। बांसिन मोजां मोनो होनब्ला आङो नारजिजों अमाखौ बांसिन मोजां मोनो आरो नोंथां। औ। दा जोङो नारजिजों अमाखौ जोङो माबायदि जायो होनब्ला जोङो। नारजिखौथ' जोङो न'निफ्रायनो जोङो बानायनो हायो आरो नोंथां। जोङो फाथो फाथोनि जोङो बै बिलाइखौ जोङो फोराननांगौ आरो नोंथाङा जों। फाथोखौथ' जोङो दुब्लि फोथार नङाब्ला जोङो बारिफोरावनो जोङो गायनो हाया नोंथां। फोनो जेब्ला जों बेनि बेगरफोरखौ जोङो फोयो अब्ला जोङो बेयो। बैयाव जोंना फाथो फाथोनि बिलाइ बिलाइखौथ' जों गोथाङैबो जायो आरो नोंथां। गोथाङै जाखांनानै जों बे जेब्ला बखौ जोङो फोरानो। सोर होनबा जोंना फाथो फाथोनिबो जोंना नारजि बिलाइ जायो आरो नोंथां। नारजि बिलाइखौ जोङो बेखौ संनोब्ला जोङो।
औ बेयो गोरान माने बेखौ खानानै बे बिलाइखौ खानानै। फोरानना दोननाय जायो आरो बेखौनो नारजि होनना बुङो आरोना नों।
औ औ नंगौनो थानांगौ।
आरो बेखौ गोरलैयावहाय फाथो होनना बुङो आरो ना।
औ औ।
औ।
आ।
बेनिफ्राय बेखौ माबोरै संनाय जायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोननाा एसे।
औ नोंथांा हागोन।
दे।
औ दा जोंथ' बेखौ जेब्ला जोङो जोंना। फाथो बिलाइया जोंना रानो रानब्लाथाय जों बे बेखौ मोजाङै जों दैयाव सोमना दोननांगोन आरो नोंथां सोमना दोननांगोन जा दे बेयाव थानाय जोंना सेवनाय बिलाइबो थायो ना नोंथां गाज्रि बिलाइ बेफोरखौ जोङो मोजाङै बासिनांगोन आरो नोंथां। बाथिखांनानै जों बेखौ जोङो मोनसे जोङो दोनग्रा इसेङाव दोननांगौ बेनि उनाव जोङो अमा बेदरखौथ' जों नोंथां जोङो गासैबो जायगायावनो मोनो जेरै हाथाय बाजार नङाब्ला जोङो सकफोरावबो नों मोनो आरो नोंथां नङाब्लाथ' जोंना जोंना बर' हारियाव जों गोदोनिफ्राय जोंना अमाखौ जोङो फिसियो नालाय नोंथां बेनिफ्राय फ्रायनायजों अमा बाय खौबो मोनो बेनि उनाव जोङो बै अमा बेदरखौ जोङो मोजाङै सुनानै नोंथां। बिनि उनाव जों बेखौ सारायाव जों बाहाय एवफ्राना लाङोन आरो नोंथां थाव एसे होनानै बेनि उनाव जोङो बै नार्जि जोङो सुना लानाय नारजिखौ जोङो सारायाव दै होनानै जोङो बेखौ एसे गोबाव गोदौ होनांगोन गोदौहांनायनि उनाव बेयाव जोङो खारै रसे एसे एसे नांदांथां आरोारैसे एसेखांनानै जोङो जेब्ला बेयाव बायदिसिना संख्रि फाललौ होनाय जायो आरो नोंथां होखांनानै जों बेखौ गोदौ होबावनांगोन बेनि उनाव जों एवग्रा नालाय अमाखौबो होनानै जोङो बे बेबायदिनो जोङो गोदौबाय थानानै जोङो बेखौ जानानै नायनांगोन नोंथाङा खारै नांदा संख्रै नांदोना बेखौ जोङो मोजां नायनानै गोदौ होबाय थानानै जोङो बेबादिनो जों जानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ बेखौ बेखौहाय खारैजोंहाय संनाय जायो आरो ना नोंथां नारजिजों अमाजों
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ
औ नोंथाङाबो होमबा एसे बर' हारिनि जेरै अनलाजों दाउखौ नोंथाङाथ' मिथिखायोना नोंथां औ बेखौथ' नोंथाङा जा जाबायबो जानांगौ
औ नोंगौ साबाय दे बिदिब्ला आङो एसे फोरमायना होनसै आरोना माबायदिहाय संनाय जायो औ औ अनलाजों दाउ संनो थाखाय जोंनोथ' अनला खारै होनना बुंबा जोंनो गिबियावनो जोंनो अन गुन्दै नांगोन ना नोंथां औ बेखौहाय अन गुन्दैखौहाय जोङो माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो माइरंखौहाय दसे सोमना दोननाय जायो आरोना खावसे घन्टासो
औ नंगौ नोंथां नांगौ
औ सोमना दोननानैहाय बेखौ खावसे घन्टासो सोमनायनि उनाव जों बेखौ दिंखि एबा उवाल होनोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
औ बेवहाय जोङो देनाय जायो आरो ना
नंगौ नंगौ नथार नंगौ।
देनानैहाय बेखौ देना ला-लाबाय लानानैहाय जोङो जोङो दाउ बेदरजोंहाय संगोन नालाय दाउखौ जोङो दखाननिफ्राय दखान बा बाजारनिफ्राय बिदि बायनानै लाबो गोन होनबा न'निफ्राय माबा न'नि खौनो जागोनबाथाय बिदिनो बुथारनानै साफा खालामनानै बेखौबा बेदर बानायना लाबाय आरो ना
औ नंगौ नुथा नोंगौ नंगौ
औ बिनिफ्राय बेदर बानायना लानानैहाय बेखौ जोङो गिबियावनो सारायाव थाव एसे होनानै
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ थाव होनानैहाय बेयाव पियास बानलु बिदि होनानै एवफ्रामग्रोना लाबाय आरोना दसे एवनानैहाय बेयाव बेदरखौ होनाय जायो आरो।
नंगौ
होनानैबो बेयाव जा हालदै संख्रि बिदि होनानैहाय दसे एरनानै खोबना होनाय जायो आरो दसे गोबाव
नंगौ नंगौ
खोबनानैहाय बे खौ दसे खाबनायनि उनाव बेयाव दै होनाय जायो आर ना
नंगौ नंगौ नोंथा नंगौ
दै होनानैहाय बियो गोबाव सम सम दाननांगोन आरो बिनिफ्राय बियो गोदौ
नंगौ
गोदौ गोदौबाय थानाय समावहाय आ अनगुनदै देना लानाय खौहाय होना होनाय जायो आरो ना बे गोदौबाय थानाय समावहाय
खौनो थानांगौ
बिदिनो गोदौबाय थानाय समावहाय बे बे होबाय आरो बिनिफ्राय खारैखौ होनाय जायो अनला खारै संगोन नालाय जोङो खारैखौहाय होनाय जायो बिनिफ्राय होनानैहाय गोबाव सम बिदिनो गोदौना गोदौनो होनांगोन आरो गोबाव सम खोबना दोननांगोन आरो बिदिनो गोदौयै गोदौवैनो बियो अनला खारैनि मह हर लालाङो आर ना नोंथां
नंगौ नोंथां नोंगौ
औ बिदिनो अनला खारै जायो आरो औ आरो नोंथाङा सबायजों साम' साम' नोंथाङा जाफेरबायनाा
औ नोंथां जाबाय आं नोंथां
औ माबोरै सङो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा दे बिदिब्ला
दा जोङो सबबायजों साम' होनब्लाथ' जोङो जोंना गोदोनिफ्रायनो जानाय बे मोनसे दोरोङारि जाग्रा रोंथों दा जों बे ज गोनां ज सखौ नांगोन स जोङो दखान नङ्ला जों हााइ बायदिसिनायाव जों मोनो आरो
औ आरो न'आवबो मोननो हायो आरोना न'आवबो थायो नालाय बुजबाय
बेनि जोंओ सबायाइखौ जोङो मोजाङै जोङो सुना लाखांनांगोन आरो नोंथां सुना लानानै जोङो बैयाव थानाय जोंना बिगुरफोरखौ जोङो मोजाङै गारनांगोन गारहांनानै जोङो बेखौ
दसे सम सोमना दोननाय जायो नामा सबायखौहाय
औ नोंथां नंगौ जाहाथे बेनि बिगुरा जोंना खारोना नोंथां बेनि उनाव बिगुरा खारब्ला जों बेखौ थाव एसे होनानै एवफ्र्राननाय जादों नोंथांा जाहाथे बे सबाया जोंना गोरा जानानै थाब माने रुयो आरो नोंथां औ बेनि उनाव जोंना सबाया बे मोदोमो बेनि थाखायबो जों एवो आरो- बेनि उनावथ' जोंना साम' साम'खौथ' जोङो हाथायावबो मोनो नोंथां- नङाब्ला जोङो हा हाखरफोराव मोनो आरो नोंथां।
औ आरो खाथि खालानि दैसाफोरावबो मोननाय जायो आरो बेखौ।
नंगौ नोंथा नंगौ बेनि उनावथ' जोङो बै साम'खौ जोङो लाना फैनानै जोङो- दैयाव सानसे नङाबा साननैजों सोमो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ।
जाहाथे बिनि बिजानु थानायफोरा जोंना खारो। बेनिखायनो जों बेखौ-बेखौ जोङो सानसे नङाब्ला साननै सोमनानै- जों बेखौ मोजाङै खेबसे सुना लाबावनांगोना नोंथां। खांनानै जोङो बेनि जोंना- दाखोन दाखोन थानायखौ जोङो गारनांगोन आरो बेनि जोंना उननि- लेनजाय बाहागो बेखौबो जोङो दानस- गारनांगोन औ नंगौ नोंथां बेनि उनाव जोङो बेखौ- खेबसेफिन खेबसेबाव आरो मोजाङै जोङो सुबावनांगोन जोंथ'- बायदिसिना गोखैफोरदोंबो जोङो साम'खौ सुुनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ जाहाथे बिनि बिजानुफोरा मोजाङैनो खारो आरो ना।
औ नंगौ बे उनाव जोङो बैखौ- सुखांनानै जोङो बेखौबो साम'खौबो जोङो थाव एसे होननानै जोङो एवफ्रान नांगोन आरो- जाहाथे बिनि सिंनि मोदोम बाहागा- जोंना एसे मोनना थायो जेब्ला जोङो संगोन अब्ला जोंना- थाब मोनो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बे दै होनानै जोङो- जोङो एवना लानाय सबायखौ जोङो बेयाव होनानै जों बेखौ- - गोदौबाय थानांगोन आरो नोंथां गोदौबाय थाख मानि उनाव जोङो बेयाव साम'खौ होनांगोन होना उनाव जोङो खारै एसे होनानै जोङो बेखौ गोदौ होबानांगोन बेनि उनाव जोङो बायदिसिना जेरै- मस्ला होनांगोन जों जेरै जोंना सामब्राम गथायै नोंथां बेनि उनाव- जोंना संख्रै फानलु थायो आरो नोंथां अब्ला जों बेखौ गोदौ होबाय थाखांनायनि उनाव- बे उनाव जोंना जेब्ला मोननो सम जायो नोंथां अब्ला जोङो बारिनि बारि नङाब्ला जोङो- जोंना न' खाथिफोराव थानाय जोंना खासि थारिखौबो जोङो होयो आरो नोंथां। बे ओंख्रियाव। बेफोरबायाददिनो जोंना संनो संनानै रेडि जायो आरो नोंथां बेखौनो जोङो- ओंखामजों जानाय जायो नों। नोंथाङाबो मोनसे जायखिजाया दोरोङारि जानायनि सायाव नोंथां फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ
जायखि जाया।
आङो औ बेखौ बुंनो आगोल आं नों- नोंथांनियाव मोनसे सोंनो सानदों ओ जों दे होनबाय- मा होनो खारैजों संनाय जायो। अनला बा बिदिनो सबायाइ ओंख्रि बा नारजिफोरखौहाय जों- खारैजों संनाय जायोना। बेखौहाय जोङो मानिफ्राय बाानायनायनो हायो बेखौ नोंथाङा फोरमायना हागोन ना?
औ नोंथां हागोन नोंथां दा जों खारै जोंथ' होनबाथ' जों गोदोनिफ्रायनोथ' जों नुबोदों आरो नोंथां बेखौ जोङो- थालिरनि जोङो गासैबो बाहागोनिफ्राय जोङो बानायनाय जायो जेरै- थालिर बिफां- बिफांनिफ्राय जोङो थालिर बिफांनि जोङो मोदोम बेनि मादा- बिनि बायदिसिना जोङो रोदाफोर जोंबो बाननायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ बेखौ जोङो फोराननाय जायो आरोना दाननानैहाय सान्दुंआव फोरानना दोननाय जायो। जायो बे रानोब्लाथाय बेखौ जों ओ सावनाय जायो आरोना- सावनानैहाय बिनि जा मा बुंगोन बेखौ हांगार ना मा बुङोमोन?
औहा नोंगौ हांगार
औ बेनिफ्रायनो जोङो बानायनो हायो होना नोंथां खारखौ औ दे बिब्ला नोंथ थां खोनादोंना समा जानानै फैबाय जोंनिया औ बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नों
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ दे बिदिब्ला लाखिनोसै।